मोनाबिलिनि गोजाम हामलायनायखौ बायबाय नोंथांनिसिम औ खोनादों।
औ नंगौ नोंथां नंगौ ओ।
औ दा नोंथाङा फ्रियै दङ ना ओ
औ नंगौ नोंथा नंगौ।
औ आङो दसे सम रायज्लायनो होननानैहाय फन हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ। औ हागोन नोंथां हागोन।
औ दा बिदिब्ला जोंहा जोंनि बर'ओ माहाफोरनि दोरोङारि समनिफ्राय दासिमबो गायनाय फुनायफोरनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेनेबा जोंहा गायनाय फुनाय होननानै बुंङोब्लाथ जोंनि बर' सुबुंआ होननानै सिनायजाखायो नालाय बेनिफ्राय जोंनिओ गाहाय आबादानो जाहैबाय जोंहा माइ आबाद नङा होमबा नोंथां
औ औ।
औ दा जेनेबा जों माइ आबादा दानिया जोङो गोदोयो जोंहा खालि माइखौल बा बांद्राय बिब्दि आबादफोरखौ मावनायखौ जों नुवामोन आरोना नाथाय जोंहा उफेराओ माइजों लोगोसे गोबां उफेरा आबादबो मावो बा जोंहाया गोजौ सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोराहाय बाय बायदिसिना गोदान दिहुजानाय बाहायनानै बादिसिना आबाद मावो। मावनानैहाय जोंहाबा नारसारिफोरनिफ्राय बायदिसिना जोलै बेगरफोर लाबोनानैओ मैगं थाइगं गायो बेनिफ्राय गोबां रासायनारि हासारफोर होनानै बा न'खरनि गोबोरखि हासारफोर होनानै जों गोबां आबादनि फसल दिहुननो हायो बेफोरखौ हाथाइ बाजाराव फाननो लाङो नङा। होमबा नोंथांआ
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दायो नोंनावबो सोंनो सानो जेनेबा एसे नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि आबाद मावो सुबुंफोरा बा बे आबादफोरखौ हाथाय बाजारफोराव लाङोना लाङा एसे फोरमायना होलाय नोंथाङाबो
औ नंगौ नोंथां दा जोंनावथ' जोङो। दैज्लां बोथोरनि आबादखौनो नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों आरो नोंथां आं। दा जोंनाथ दैज्लां बोथोराव आबाद होनबथ जोंना गुबै आबाद हिसाबै जोङो माइ आबादखौ खौनो गायनाय जायो आरो नोंथां माइ आबादखौ जोङो माबायदि गायो होनब्ला नोंथांआ बेखौ जोङो माने जोंना जेब्लाबो मा अखानिफ्राय जोंना दै फैयो अब्लानो जोङो बै मानेओ माइ आबादखौ जोङो गायनो लायो आरो नोंथां आ माइ आबादनि अनगायैबोथ जोंनाव गोबां उफेरा आबादफोर दङ जोंना जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना लेस्रा दङ भिन्दि दङ जोंना बायदिसिना जोंना थाइसुम जेरै आरो जोगोनार आरो जोंना न'आवनो जों गायनाय केरेला बायदिसिना दं आरो नोंथां बेफोरखौबो जों उफ्रा उफेरा आबाद हिसाबै जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां बेनि अनगायैथ जोंना खुमब्राफोरबो दङ दा जों आं नोंथांनो माइ खौ माबायदि जोंनि ओनसोलथिं गायो बेखौ नोंथां एसे फोरमायनो सानदों आरो नोंथां दा जोङो माइखौ जोङो गायनो गोनांब्ला जों गिबियावनो जोंनो खोथियाखौ फोग्रोनांगोन आरो नोंथां खोथियाखौ जोङो फोनो थाखायथ' जोंना माइज्लिखौ जोङो मोजाङै बासिना लानांगोन नोंथां जेब्ला जोङो माइखौ हायो अब्ला जोङो बै माइखौ जोङो मोजाङै जोङो बासिना लांनो थाङो जाहाथे बेयाव गुबुन माने माइफोर जेरै जोंना रनजित बायदिसिना थायो नालाय नोंथां बेखौ जोङो मोजाङै मोनसे मोनसे माइखौनो जोङो थियै बासिना लानांगोन आं नोंथां बेखौ जोङो जावनांगोन जावखांनानै जाहाथे बेयाव जोंना थेफा बेगरबो थायो नालाय बेखौ जोङो गारनांगोन गार थांनानै जोङो बेखौ जोङो साननै नङाब्ला सानसे जोङो दैयाव मोजाङै सोमना दोननांगौ आरो नोंथां सोमखांना दोननानै जों बेखौ जेब्ला जोंना माने माइया जोंना रुइयो रुइबाथ' जोंना बैखौ जोङो न' न'फोरावनो जोङो बेयाव थालिर बिलाइ नङाब्ला बायदिसिना जोंनो बिलाइफोराव जोङो बेखौ खोबना दोननांगोन आरो नोंथां जाहाथे बेयाव जोंना गाजाया ओंखारो बेनि थाखायनो जों बेखौ खोबना दोननांगोन बिनि उनाव जोंना जेब्ला बेयो गाजा बेरो अब्ला जोङो बेखौ दुब्लियाव जोङो दुब्लि बोथोराव जाहाथे बारा बिबांनि दै गैया बेयाव जोङो बैखौ एवनानै जोङो मोजाङै जोङो मै मै होनानै बेनि उनाव जोङो बेखौ जोङो मोजाङै एसे दै थानाय जायगायाव जों बेखौ सारना होनांगोन आरो नोंथां
नंगौ नों
सारोना अब्ला जोङो जेब्ला बियो रज'यो रज'नानै गोजौ जायो गोजौ जाब्लाथ' जोंना माइ गायनोबो सम जाखायो नालाय नोंथां माइ गायनो जोंना माइ गायनाय सम जाब्ला जोंना बै माइखौ जोङो गायनो थाखाय जोङो जोंनाथ' माइ गायनो जोंना दुब्लि फोथार थाखायो नालाय नोंथां सोरनाबा जोंना गोबांखौ गायनायखौ नुयो सोरखौबा जोङो एसे बिबांनि न'आव जानो आनथाल' गायनायखौ नुयो आरो नोंथां बेयावनो जोङो बै आबादफोरखौ जोङो गायनानै जोङो बेखौ माने खोथियाखौ जों फुना लांनांगोन आरो नोंथां बेयाव जोङो बै दुब्लि फोथार थ' जोङो ट्रेक्टरजों नङाबाथ' गोदो बायदिसिना जोंना मोसौ मैसो दोबोजों एवनायखौ नुयो आरो नाथाय आथिखालाव हेन्द ट्रेक्टर नङाबा हनुमान ट्रेक्टर बायदिसिनाजों एवो आरो नोंथां जेराव जोङो बेखौ खारायग्रोनांगोन आरो नोंथां जेब्ला जोंनि दुब्लि फोथारा जोंना दै जाना थायो अब्लाथ' जोङो बायदिसि नाजों एवनाय जायाना नोंथां ओरैनो गोलैसोना थायो हाया बेवहाय बाङाइ गोरा जायो नोंथां बेखौ जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो एवनांगोन आरो नोंथां एवखांनानै जोङो जेब्ला जोंना दैजों एसे रुइबावो हाया अब्ला जोङो नैथिखेब आरो खामार होबावनांगोन आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो जेब्ला बेफोरबायदि खालामोब्ला जोंना हायाथ' एसे रुइबावगोन आरो नोंथां रुइब्ला जोङो बेखौ आरोबाव फिन खेबसे जोङो फोमोनबावनांगोन आरो नोंथां फोमोनखांनानै जोङो बेयाव बायदिसिना जोंनाथ' माने माइ आबादनि थाखाय जोंना दै नांगोन नालाय नोंथां बेनिखायनो जों आलिफोरखौ मोजाङै दानना लानांगोन जाहाथे बेयाव खांख्राइनि गुदुं नङाब्ला एन्जर बायदिसिनानि गुदुं थायो नालाय बेखौ जोङो मोजाङै होथेनानै बेखौ खोना लानांगोन आरो नोंथां जाहाथे जोंना दैया जे जेरैथिंबो थांनो हायि बायदि बेनि उनाव जोंना जेब्ला मोनो मोनख्लांबा जों खाय बेखौबो नुयो आरो नोंथां माइ गायनाय समाव सम लाब्ला बायदि सिना हासार होयो आरो गायनायनि सिगांनो नङाबाथ' खायसेखौनै जोङो गायखांनासो माइया माइ माइ माइआव जोङो माइनि माने गसायाव बै बायदिसिना इउरिया पटासफोरखौ सारना होयो आरो दा माइ गायनो थाखायथ' जोङो गामिनिनो जों आइजो फोरखौ नङाब्ला गामि खाथिनिनो जोङो आइजोफोरखौ जोङो लानानै बेखौहाय इदिनो थिखा नङाबा सावरि बायदिसिना होनानै जों गायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जों जेब्ला बे गायखाङो गायखांनानै गायखांब्ला जोंनाथ' एसे मास मोनसे जेन'बा मास मोनसे खावसे थानानै जोंना माइफ्रा बिबार बारो आरो नोंथां जेब्ला जोंना बिबार बारनानै जोंना फिथाइ थायो फिथाइ थायोब्लाथ' जोंना बै माने काति दानाव जोंना बांसिनानो जों फिथाइ थायनायखौ नुयो आरो नोंथां जेब्ला जोंना जाय थायो अब्लाथ' जोंना काति फुजायाव माइनावनि माइ आबादखौ जोंना फुजिनायनि थाखाय जोंना मोनसे काति फुजा होयो नोंथां जेराव जोंना माइ आबादखौ जोङो माने दुब्लिबो फोथाराव जोङो थाइगिरनि दनायाव जोङो आलारि बाथि जलायनानै जोङो बध बायदिसिना जोंना नारेंखल नङाब्ला जोङो नारें बायदिसिनाखौ होनानै जोङो बै माइनाव जोङो बरायनानै जोङो मोनसे जोंना काथि गासा फुजाखौ होयो आरो नोंथां बेबायादिनो जों बेनिफ्राय जोङो मा माइनाव जोङो बरायना लाना फैयो आरो जाहाथे जोंना बै जोबोर माने गायनायनिफ्राय जोंनाथ' जोबोर खस्थ' जायो नालाय नोंथां माइ गायनाय समाव बेनिखनो बेंखायनो जोङो जाहाथे जोंनि माइखौ खहा खालामनो हायो नङाब्ला जोंना माइआ जोबोर मोजां मोजां बिबांनि जायो बेनि थाखायनो जों बैखौ माने कति माने माहायाव जोङो काति फुजाखौ होनाय जायो आरो नोंथां
औ औ माइनावनि मुङाव फैयो आरो ना नोंथां बेनिफ्राय औ बेयाव जेनेबा थाइगिरनि खङावबो लगायनाय नुयो आरोना आलारि बाथि
औ नंगौ नोंथां नंगौ बेबायदिनो जोंना जेब्ला माइया मोनोमोनब्लाथ' जोङो बेखौ हायो नालाय नोंथां जेरै जोङो गोदो जों नुबोदोंमोन जोङो खासिजोंनो गोबां जों हानायखौ नुदोंमोन नाथाय आथिखालावथ' जों माइ हाग्रा मेसिन बायदिसिना ओंखारबबाय नालाय बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो माने गोबां हानायखौ नुयो आरो नोंथां बेनि उनाव जों हाखांनानै जोङो बेखौ न'आव न' फारसे लाना फैनानै जोङो बेखौ जोङो माइ नाग्राजोंबो नायो नङाब्ला जोङो मोसौजोंबो नङाब्ला ट्रेक्टरजोंबो नानाय खौ नुयो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोंना बै माइफोरखौ जोङो नानानै जोङो बेखौ दुलि नङाब्रा बाख्रियाव सोना दोननानै नोंथां जाहाथे जों जानो सम जाब्ला बेखौ फोराननानै जोङो माने बेयाव मिलाव सौनानै जायो आरो नोंथां ओंखाम महरै बेनि उनाव जोंङो जिगाबखौबो जोंङो माइ धुम लुंनानै जाहाथे जोंना दैज्लां बोथोरावथ' जोबोर माने गांसो गोसोनि जोंना जेंना जायो नालाय नोंथां माइ आबाद गायजोबोना बेनि थाखायनो जोंना मोसौ सौफोरनो जोङो जिगाबखौ न'आवनो जोङो होनाय जायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि बे ओनसोलथिं माइ आबादखौ बेफोरबायदिनो गायनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा माबायदि नों जोंनि ओनसोलाव
नोंथां जोंनि ओनसोलथिंबो औ जोंनि ओनसोलथिंबो बेबायदिनो गायो आरो ना माइ आबादखौ बेनिफ्राय बिदिनो। जेनेबा गासैबो नेमखान्थियाथ' एखेफ्रा मोनो बेनिफ्राय जेनेबा नोंथांनियाव जाखिनि एसे एसे जोंनि ओनसोलथिंहाय फालिनाय खान्थिफोरा थालांदों बे बेखौ आं एसे बुंजायो जेनेबा बै जों खाथि खाला काथिसाफोरखौल' जोंहा माइनि मुङैनो जोंहा माइफोरावहाय बायदिसिना एम्फौ फायो नालाय जोंनियाव गुमाफोर बा बायदिसिना एम्फौ बोसोरै फैयो आरोना बेनिफ्राय बेयो माइथाइखौ माइ फिथाइ माने जेब्ला फिथाइफोरा जाथारो अब्ला बांद्राय जानो हाया आरोना बे माइआ जेब अब्ला बिबार बारोना थ'राइनाय होननानै बुङो जों अब्लानो बै गुमाफोर बा सिख्रि एम्फौफोरा फैनानैहाय बेनि बिदै खौ माने रोसिखौ सोबजोबो आरोना अब्लानो जोंहा जेब्ला माइया फिथाइ जायो रानायाव सनाय अब्ला बे माइया थेफा जालाङो आरोना गुग बारा जालाङो बेनिखायनो जोङो बैफोरबायदि जाहाथे जाया बेनि थाखायनो जोङो बा जों बैफोरबायदि गारि नोजोर गाज्रि बारहावाया दा नांथों बा गाज्रि एम्फौ एनलाफोरा जोंनि आबादखौ जानानै जेबो खहा दा खालामथों होननानै बेफोरबायदि खा खाथि फुजा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना बेनिफ्रायनो जोंहा बि ओ हिसान हिसान दानाय हिसानसालिनि गनस्रि गनसा बेफोरबायदि लानानैबो जोङो बे आलारि बाथिखौ दुब्लियाव लगायखांनानैहाय बेनिफ्राय बे गनस्रिजों जों माइखौ एसे एसे नारै नारै फोआ आरोना बेफोरबायदिजों औ नंगौ बेनिफ्राय बेनो जोंहा बे थालिरनि ओ थालिरनि दनायावबो फिसा फिसा हानानैहाय लगायो। बिनिफ्राय आरो जोंहा था थाइगिरनि खङावबो गायनायखौ जों नुयो बेवहाय थु नानैहाय बेयाव आलारि बाथि लगायनाय जायो आरोना बेनिफ्राय बिब्दिनो जोंहा माइ हानायफोरनि बेलायावबो जोङो गोबां रोखोमनि बायदि बुंनो थाङोमोनब्ला जोंहा गासैबो फिसा फिसा जोङो ओ समखौनो मोनसे फोरबो महरै फालि लांनागोन जोङो रंजानायजों खामानिफोरखौ मावोमोन आरोना बिदिनो माइ हानायावबो जोङो जे खामनायफोर गासैखांजोबोमोन जों खासि बावनाय होननानै बुंङोमोन आरोना। बे दुब्लि फोथारावहाय जोबथि माइ हानायाव जोङो ओ खासिखौ बावनानै महरैबा दिनिफ्राय बा माइ हानायाव जोब्बाय बेनि बेनिखायनो जों नालेंखर बावनाय नुयोमोन आरोना। दाना जों जुदि मेसिनजों हायोब्लाथाय बेफोरबायदि खान्थिफ्रा गोमालाांसिगोन। जोंनि रंजानायफोरा बै माइ हांहांनानै दसे सम रंजानाय गथ' उन्दै उन्दै
औ औ औ ओमब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनाय समाबो थ'बायमोन नोंथां।
औ नोंथां ओ खोनादोंना नोंथां?
औ गोजोनथों नोंथां गोजोन्थों नोंथां।
औ थि सम रायलाय जागोन नोंथां।
औ। औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बिदिदि जेनेबा दा। जोंहा ओ जों जेनेबा मिचिनफोरजों माइ हानाय होननानै बुङोब्लाथाय बे माइ हानायफोराव जोंहा दा गोदोनि बायदि बा मोसौ ओ मेचिनाव माने हानाय बा मेचिनाव हानायखौ गोबां जोंहा फारागथिखौ नुनो मोनो आरोना जेरै जों थाबनो जायोबो बा मेचिनजों हानानै लायोब्ला जोंहा ओ दै थानायावनो बा जोङो जास्लाबियावनो गासैखौबो खेबसे लागिनो हानो गोनां जायो मानो होनब्ला मेचिनाथ एसे एसे माइखौबो हानो फैया नालाय बेखायनो जोङो हानो लिंहरोब्ला बिदिनो माखासे बिगा हाखानो गोनां जायो नालाय गासैबो फारसेनिफ्राय रास्लाबियावनो हानायनि जाउनाव माने माब्लाबा जोंहा बे माइ बेगरफोरा गाजा बेरलाङो बा गोबां खेब फोरानफिनो गोनां जायो आरोना आखाइजों हानाय बायदि जाया बिदिनो जोंहा फारसेथिंहाय मोजां बा फार सेथिंहाय जोंहा एसे खहा बेफोरबायदि बिथिङाव थांगासिनो आरोना दिनैनि जोंनि गोदोन मुगायावहाय बेखिनियानो जेनेबा बुंनो गोनाङा दा जोंहा बिदिबा समाबो जाबाय नोंथां दोन्थनिसै नामा जोंनि रायज्लायनायखौ औ दे नोंथां दे